ओं।
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो।
अ'। आङो नोंजों माखासे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन।
औ आङो बे जोंनि बर'नि ओ माबा बाथौ धोरोमनि बादै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन दे।
औ। जोंना बाथौ दोहोरोम होननानै बुङोब्ला दाथ' अनेक दंसैना ओ माबा दङ बोलि बाथौ, बिबार बाथौ, ब्रह्म बाथौ। रुफामनि नि बाथौ ओमफ्राय सोरजिगिरि बाथौ। बेनोला दंसै जोंहा दा ओमफ्राय जोंनि गिबिथार बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला जोंना थ' बे माबायानोमोन ना? जोंनि बे बोलि बाथौआनोमोन। बे बाथ थौ बे बाथौ धोरोमावनो जोंनि बर'नि बांसिन आसार खान्थि धोरोम जायोनाखि जोंनि सिन बर' हारिनि सिनायथिया हाबनानै दङ।
औ।
औ बेयावहाय जेरैहाय जोंनि बर'फ्रा ख्रिस्टि मोसानाय ओ बा खेराइ ओ दाउस्रि देलाय मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय, दाउ थै लोंनाय मोसानाय, जारा फ फाग्ला मोसानाय बेफोर गासिबो बाथौ धोहोरोमजोंनो फैफाजोबनाय। ओमफ्रा-ओमफ्राय बे बाथौ खेराइ फुजाखौहाय सोर होगोरा होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिथ' ओरैनो जेबो लिरनानै गालांनाय गैया। खिन्थु जोङो माखासे बिजाबफोरावहाय उम गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि लिरगिरिफोरनि लिरनानै गालांनाय बिजाबफोरावहाय जोङो लिरनानै दोननायखौ नुनो मोनो कि खेराइ होनब्ला बबेनिफ्राय सोमजिया होननानै बुङोब्ला जोंहा जारा फाग्ला मुंनि सासे मानसिखौहाय गोसोखांनांगौ जायो आरो। जै जारा फाग्लाया जों बे बोलि बाथौनि जे जेराव जेराव खेराइ होदों बेवहाय जारा फाग्लाया फैबाय थायो आरो। जारा फाग्लाया माने ओरैबायदि मानसिमोन आरो खि जारा फाग्लाया सासे एसे माबो माबा बिहामजो मोजां मोनग्रा मानसिमोन आरो बेयो। बैसा बेहा सासे दुइसिन बिहामजो दंमोन बिनि मुङा मंग्लि। बे बि-बिहामजो मंग्लिया ओरैबायदि जादोंमोननो बै समाव आरो बे बिहामजो मंग्लिया बे जारा फाग्लानि अयथासार आखुखौ स सहायनो हायैनि बियो खारदोंमोन आरो ओमफ्राय जारा फाग्लाया बे बिहामजोखौ बिराद नागिरबाय आरो नागिरनानै उनावहाय जारा फाग्लानि सिमाङावहाय सोब सिनायबायनो बिदि खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै माबाबा खेराइ फुजा होयोब्लासो नोंनि बिहामजोआ फैफिनगोन बेबायदि होननानै ओमफाय दाना सिमाङाव नुनाय बायदि जारा फाग्लाया दाना फुजा खालामनो हमबाय आरो ओमफ्राय दाना बे फुजा खालामबाय थानाय समावनो बिहामजोआ खानाय गोलाव हसारनानै मोसाफैबाय नो आरो ओरै माबायाथ' बे बिहामजो मुं फलिया महरावबो जेनखायामोन जाहैबाय रावजोंबो बेबायदिनिफ्रायनो खेराइ मोसानाया जाबोदों आरो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि बागै बुङोब्ला जोङो बाथौ फुजा होननाय मोनसे जायो बै बा थौ फुजायावनो जोंहा खेराइ फुजाखौ होफानाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बे बाथौ फुजा खेराइ फुजाया बोसोराव खेबसे जायो बिनि अनगायैबो न'खरनि गाहामनि थाखाय बयबो सुबुंफ्रा खमबा बोसोरावहाय खेबनै फुजा होनाय जायो आरो
उम
औ दानिया टाइमाबो जाबाय नोंथां नोंहा माबाफोर सावरायनांगौ दंमोन नामा?
आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बैसागु मोसानायाव खननाय माखासे मेथाइ फोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों ओ सावरायलांसै औ बिदिबा आङो सावरायलांनोसै जोङो बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो बैसागआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथार बैसागोखौ लानानै जोङो जोंहा बर' बेनि गेजेरावहाय माबायदि बाथ्रा सोमजिखाङो बेफोरखौ जों गासैबो मिथिखायो बैसागुआ जाहैबाय
ओ बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गिदिरथार मोन से रंजाथाइ फोरबो आरो बेखौहाय बर'फोरा जोंनि हारिनि समाजनि बिखा बिख्लो जिउनि आमाइ‌ थखर होननानै साननाय जायो आरो जोङो बे बोथोरावहाय जोंहा बे बोथोर सफैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआवहाय रंजानाय मोसानाय मुसुरनाय गोसो जानाय बेबायदि जायो आरो जोंनि गोसोआहाय बैसागो होनब्लानो ओरैबायदि मोनसे रंजाखांनाय फैयो बेबायदि मोनसे थासारि सोमजियो आरो बे बैसागो मेथाइयावहाय जोंहा ओ बैसागोआवहाय जोंहा गोबां मेथाइफोर खननानै मोसायो जोंहा मा खासे दामजुफोरबो दङ बेफोर दामग्रा देग्राफोरखौ जोङो दामनानैहाय मोसायो जे मोसायो आरो जेरैहाय जोंहा खाम सेरजा सिफुं जथा जाबख्रिं गंगोना बेफोरबायदि दामजुु बेफोरखौ लानानै ओ बे बैसागोआवहाय जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बय ज' ज' जानानैहाय जोङो मोसायो बे बैसागो मेथाइखौहाय बैसागोआव रंजानाय बाजानाय बे मेथाइखौहाय जोङो गासै ओ गोबां बाहागोआव राननो हायो आरो बे फोर बाहागोफोरानो जाबाय जेरै मिथिंगानि महर बेरखांहोनाय मेथाइ मावनाय दांनाय बेरखांहोनाय मेथाइ, ओमफ्राय गोसो थोनाय मेथाइ, दानाय लुनाय बेरखांहोनाय मेथाइ, दाहा फोरमायनाय मेथाइ, जंखायलायनाय मेथाइ बेबायदि बाहागोआव जोङो राननो हायो आरो। ओ मिथिंगानि महर बेरखांहोना मेथाइ होनबा बर' सुबुंनि समाजनि जिउ खुंनायजोंहाय मिथिंगायाहाय ओ जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ जोंहा बिसो रो जोङो मिथिंगाजोंहाय एंगारलायनो हायि सोमोन्दो मोनसे दङ। बर' हारियाहाय मिथिंगा सिख्लानि हायनारि महराहाय साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआवहाय दो-दोहौ जाखाङो। होयो आरो मेथाइ महरैहाय रिंखांफैयो जोंनि बैसागु समावहाय बेफोरबायदि मेथाइफोरा जेरैहाय सफैलायबाय सत मुलुगनि लैथो बारनानै रिन्दाव रिंसि बोथोर बावलिया सफैलायबाय बै बोथोरा सफैलायबाय होनलायनाय मेथाइफोर दङ। जोंहा बेफोरबो मिथिं गानि महरखौनो बेरखांहोनाय मेथाइ आरो आरो जोंहा ओ बैसागो मेथाइफोरजोंहाय बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि सरजाबफानाय दि सोरनिबा जुदि मह र मोखांनि खोथाखौहाय जोङो बुंनांगौब्ला बेखौबो जोङो मिथिंगाजोंसो ओ गोरोब होफानानैहाय फोरमायनाय जायो आरो। जेरै बेफोरबायदि मेथायाइफोराहाय बाथा बिलाइ ग्रौ ग्रौ आगै, जारौ रौ नारें कमला जारें रें आगै खुमाय रें होननाय मेथाइ दङ। बे फोर मेथाइनि गेजेरजों जोंहा मिथिंगानि महर बेरखांनायखौनो जोङो नुनो मोनो आरो।
उम
मावनाय दांनाय बेरखांहोनाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारियाहाय गोदोनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जाबोग्रा, आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा हारि बिसोरो बायदि बोथोरावनो बायदि आबाद मावो आरो। ओ दा बेफोरबायदि मावनाय दांनाय, मावनाय दांनाय माखासे बाथ्राफोराबो जोंहा बे बैसागु मो-मेथाइयावहाय बैसागु रंजानायावहाय मेथाइ महरैहाय जोंहा बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि मेथाइफोराहाय सुबुंनि ओ सुबुं जेनेबा मुगानि उनाव मुगा गुबुन सुबुंनि उनाव गुबुन सुबुं बेबायदि खुगा खु गा सोलिबोबाय थानाय बेफोरखौहाय जोङो ओ मोनबोनो हादों आरो बेफोर मेथाइफोरखौहाय जोङो मावनाय दांनायावहाय जोङो मेंनाय बानाय बेफोरखौहाय जोङो ओ बावगारनानैहाय जोङो बैसागु बोथोरावहाय बेबायदि मेथाइखौ जोङो खननायखौ नुनो मोनो आरो। ओ दा दानाय लुनायाव बेरखांनाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला बर' आइजोफोरा दानाय लुनायावनो जोबोद आखा फाखा गोदो गोदायनि फायनो बे दानाय लुनायनि माखासे बाथ्राफोराबो जोंहा बैसागुआवहाय मेथाइ महरै बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो। दानाय लुनायनि सोमोन्दैहाय बर' समाजाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्राया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं बेनो जाबाय दानाय लुनाय आगर आखाय रोङाब्लाहाय बे हिन्जावा हाबा जानाया गोब्राब। बेफोरबायदि बाथ्राफोराहाय दासिमबो सोलिबाय थायो आरो ओ बैसागोनि रं जानाय बाजानायावबो दानाय लुनायनि खोथायाहाय ओ जोंहा मैखोमै बेरखाङो बेफोर मेथाइफोरा जेरै परबत जरा परबत जरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो गुमै लारु बान्दारु होनलायनाय मोनसे मे थाइ बियो बिगुमैखौहाय जंखायनाय मोनसे मेथाइ आरो बिगुमैखौ ओ हाग्रा बारियावहाय थाङोबा बेबायदि साल -जरा माखु जरा लाबोफानो थिननाय बेफोर मेथाइफोरा बेरखाङो आरो ओ दाहाब फोरमायनाय मेथाइ होननानै बुङोबा सुबुं जिउनि लुबैनाय हास्थायनायफोरा जेब्लायबो जाफुंजोब माबा नङा होमबा ओ जोङो माबा मोनसे हास्थायनाया जाफुङोब्ला आरोबाव जोङो गुबुन मोनसेखौ हास्थायबावो बेबायदि हास्थायनाया जोंहा जेब्लायबो जोबनानै थाङा ओ जेनबा बा मुंथियै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआवहाय जेब्ला गाव गावसिनि लुबैनायास हास थायनायफोरा जाफुङा अब्लाहाय गोसोआव दुखु दाहायाहाय जोंहा जायगा मोनो आरो ओ सोरबा सोरखौबा फसायनानै मोनाब्ला सोरबा सोरखौबा गोसो थोननानैहाय जुदि सोरजोंबा हाबा जाहैजायोब्ला बेफोरबायदि जोंहा गोबां दुखु दाहाफोरा जोंनि जायगायाव जोंनि गोसोआवहाय दुखु होयो आरो बेबायदि बेबायदि दुखुफोराहाय ओ बैसागो बैसागो मोसानायावहाय जोंहा मेथाइ महरैहाय बेरखाङो आरो जेरै हाबाब आदा नोंखौ मोनैनि बर' मुंजों मुसे हारसा मुंजों मुसे हांमा थाबाय होननाय मोनसे मेथाइखौ जोङो खोनानो मोनो बेफोर मेथाइनि गेजेरजोंहाय ओ सोरखौबा मोजां मोननानै मोनैनि दाहायाव खननाय बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो ओ हमनो हमदांनो हायो आरो बे मेथाइनि गेजेरजों दानिया जंखायनाय मेथाइ होननानै बुंब्ला मुलुगनि गासैबो सुबुं जिआवनो जोंहा जंखायलायनाया थाख थाखायो बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि जंखायलायनाया मेथाइआाहाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदि हुदाफोरा गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो बर' सुबुं समाजनि आसार खान्थि बायदिब्ला जोंहा बबेबा बबेबा सोमोन्दोआहाय जंखाय लानानै रंजा -बाजा खालामजायो नाथाय बबेबा बबेबा सोमोन्दोखौहाय जंखायलायनायखौ जोङो नुनो मोना आरो जेरै जोंहा बेवाइखौहाय बेवाइफोरजों जोंहा बेवाइ सोमोन्दो जानायजों बांद्राय जं जंखायलायनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोना ना गुबुन बिबोनां जानायफोरजों जोंहा जंखायलायो ओरैबायदि जंखायलायो नाथाय बेवाइ जानायफोरजों जोङो एसे लाजिनानै थालायनाय बायदि बेफोरबायदि जोंहा बर' समाजाव नुनो मोनो आरो नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि लाजिनाय लाजिनाय बा बेफोरबायदिखौहाय जोङो गारनानै बैसागुआवहाय थेवब्लाबो जोङो बेवाइखौ जोङो ओ जंखायनानै मेथाइ खननाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां मेथाइ फोर दङ बर' समाजनि गेजेरावहाय बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो बैसागुआवहाय रंजानाय समाव खननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे फोर मेथाइफोराहाय जोंनि बर' थुनलाययावहाय जोंहा बर' समाजाव गोबां जायगा आवग्रिनानै लानो हादों बेफोर मेथाइफोराहाय ओ बैसागुआव रंजानाय बेफोरावहाय जोङो बैसागुआव जोंहा गासैबो जोंना बर'फोराहाय सोरबा बोरायजों बोराय फोर्रा बोराइजों गथ'फोरा गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला बेबायदिनो जों जोंहा जमा जमा ज' ज' जानानैहाय न'खर न'खर थांनानै मागि हैैनाय बेबायदिनो रंजानायखौ जोङो बैसागो बैसागो फोरबोआवहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
दा नोंथांनि सिगाङावहाय आंनि बुंनाया एसेनोसै।